खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आंथ' बर्थमान दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां दानि एसे समावहाय एसे सिगाङावहाय आङो सिला सिला सिबदोंमोन बेलासेनि
औ
नोंथाङालाय मा खालामदों खोन्थानो हागोन नामा?
बो नै बेलासिनि ओरैनो जिरायनानै दंथयो आरो ओ नोंखौ दा फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय खारै ओंख्रिनि बागै इसे खारै जों खारैफोरखौ माजों माजों जायो जोङो बेखौ रायलायनो थाखाय हरनाय जादों आरो ।
अ खारै होननानै बुङोबाथ' जोङो गिबियाव खारैखौसो रायज्लायग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ खारैखौ जों माजों बानायो औ
जोंनि ओनसोलावहाय खारैखौ जायखौ जोङो आथिया थालिर होननाय जायो । बे थालिरखौहाय थालिर खालामनाय जायो आरो माने गोबां थालिरफोर दङ थालिर बिबांफोर बेफोरजोंबो बानायजायो अब्लाबो बे आथिया थालिरनि खारैया गोबाबसिन जायो आरो । आ ओमफ्राय आं नुनो मोनो खायसे खायसेया जिथु मैथ्रु बिफां बे मैथ्रु बिफांजों बिफांनिफ्रायबो खालामनाय जायो । खारैखौ जोङो गिबियावनो थालिरखौ दाननानै लाग्रोनानै बे थार खार ससे ससे हास'नानै लाग्रोयो बिफांखौ । ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बे सिखाजों ओमफ्राय बे खारैखौ फस्लाखौ जिरनाय जायो आरो जिरनानै ओ सान्दुं गोसायाव फोराननानै लानाय जायो बे गोरान राननो थाखाय बारा एसेबांबो गोबाव सम नाङा । बांसिना खमैनो सा आ सानबा सानब्रै सम लायो आरो । बिनिफ्राय बे गोरान फस्ला गोरान जानायखौ सावनानैहाय बे जिथु गुन्दै जायोना । बे गुन्दैखौहाय जोङो सरनानै बा अबावबा मोनसे खिरखाफोराव दोननानै सरनानै बै सरनानै बिदै ओं खारनाय बे औ रोसिखौहाय खारैजों जायो। दा नोंथांनि सोंनायनि फिना जाहैबायबा मा मा ओंख्रिखौ खारै जानाय जायो।
औ।
जों अनला खारै जायखौ जोङो माइरं ओमफ्राय गुन्दै देनानै जोङो सं जानाय जायो आरोबाव जों सबाइ सबाइखौबो जोङो खारैजों संनाय जायो आरो जोङो। ओ बे खाला दालि होननानै बुङो जोंनि ओनसोलावहाय बेजोंबो जों खारै जायो। आरो दालि जों मुसुर दालि होनना बुङोना। बेखौ जोङो खारै ओंख्रि जानाय दा नोंथांनि ओनसोलावहाय मा मा मैगं बा मैगंफोरखौ बा मा मा ओंख्रि माबाखौ खारै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो?
औ ओ जोंनिथिंबो बिदिनो अनलाखौ जायो आरो दालियावबो खायसे खायसे होयो। खारैखौ जोंनिथिं
औ।
आरो सबाइ
औ।
मैथा बांगाल होनो जोंयावबो होयो।
औ।
ओ बेफोराव बेनोसै ओयफ्राय ओ मेवाइ मेव मेवाइजों जेथिया जों नाजों जायो। होनबा जों बेयाव होनाय जायो खारैखौ
औ औ।
बेफोरखौ मिथिनाय दं आरो दा दा खारैखौ। नोंथाङा बुंदोंना थालिर मा आथिया थालिरजों बानायोबा गोबां गोबाब मोनो होनोना बांसिन गोबाब जायो दा थालिरनि उन गाब बेलेगजों आरो खारै बानायबावो नामा?
आंनि बायदिब्लाथ' बे थालिरनिफ्रायनो बांसिनखौ खालामनाय
औ औ औ औ ओमफ्राय आरो बिनि अनगा बानाय
औ आरो बे दा आङो जोंनि ओनसोलावहाय खायफा खाय फा सुबुंफोरखौ खालामनाय नुदों जे जायफोर जोङो बेसर जों लानानै साख्ला बेसर साख्ला बुङो ना बेसर फुनानै बे बे साख्लाखौनो खायसे खायसेया बे खौबो सावनानै बिनि गुन्दैफोरखौ माने खारै खालामनानै जायो आरो
औ जोंनि जायगाया नोंथा
औ
दे नोंथाङा बुंग्रोदो
बेनो आरोना जोंनिनाव बेखौबो खालामनाय नुनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बे खारै ओंख्रै जानायाव बे जायखौ जोङो बानायनाय जायो माबाजों सदा बेजोंबो खारैखौ जानाय मोनो आरो दे नोंथाङा एसे फोरमायना‌ होदो नोंनि ओनसोलाव जानायखौ बानायनायखौ
औ जोंनि ओनसोलावथ' खारैखौ बे थालिर खौ बांसिनानो जोंनि जायगायाव बानायनाय जाया आरो ओ बां सिनानो जोंनि जायगायाव ओ बे जिथु नालिखर फिफां दंना नालिखर फि फांनि फिथाइखौ जों जिरनानै जायोना बे बेेजे सिं सानि बेजेआ बेखौ सान्दुङाव बुहुद फोरानो आरो राननायसिम ओमफाय एसे रानहोनानै सावनानै हांगार जायोना बे हांगारखौनो दै एसे लानानै ओ लगायनानै लायो आरो गथा गथा खालामनानै लायो गल गलनो ओमफाय बेखौ जोङो एसे फोरानोसै फोर फोराननानै फोरानबाथाय जे एसे उनाव सानसे सि गाआव जों बेखौ सिफ्रेनानै सरनानै दै दैखौ जों खारै बानायनाय जायो दैयानोथ' जाबाय नालाय ओमफाय बिनि अनगा जोंनियावबो बे बेसरखौनो बानायनाय जायो
औ आरो नोंसोरनि नोंसोरनि ओनसोलथिंथाय मा मा माखौ आरोबाव खारै ओंख्रि जानाय जायो खोन्थानो हागोन नामा मैगं थाइगंनि बेलनिफ्राय
मैगं थाइगं जोंनियावबो दहायनो आंङो बुंबायना नोंथां नोंनो ओ अनलाजों जायो ओमफाय सबायजों जायो मैथा बांगालाव होनाय जायो मेवायाव होनाय जायो ओमफाय दालियावबो खायसेफोरा होयो खायसेफोरा होआ
औ जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो जानाया नि बेलायाव बे मैगं थाइगं जेब्ला जोंनि मेसें बोथोराव ओंखारो नंङा होमबा बे बानदा कबि आरो बे लाइ लाफा बेफोरबायदि बा बे फाथो फाथो मैगंफोराव हाय एक्सरा गुबुन रोखोमै खारै होननानै जानायखौ जों नुनो मोनो बा जों जायोबो फाथो मैगंखौ बो जोंङो खारैजों जायो जेरै जोंङो बे फाथो होननाय लोगो लोगो फाथोआ बोरै बानायो फाथो जों जेखौ जोंङो ओ फाथो गोरानजों खालामो ना बे बिलाइखौ खानानै बेखौ जोंङो जाय बेजोंबो खारै जायो । आरो खायसेखौ गुबुन गुबुनफ्राबो जायो बे लाफाजों लाायजों लगायनानै खारैबो जायो ।
औ
समाव माब्लाबा बे माबाखौबो जानाय जायो बानदा कबि बेखौबो खारैजों जानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय । आरो बेल' नंङा मैथ्रु फिथाइ जायखौ जों मैदेर फिथाइ होनोना बुंयो ना? बे बेखौबो जोंना बिगुराहायनो खारैजों जानाय जायो बिनि ना गोरान फोरबो होनानै जानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय । बा ना था बिदि आरो । नोंथाङा ओ नि सोमोन्दै जोङो रायज्लायबाय अब्ला जोङो नारजिखौ माबोरै सङो नोंथाङा फैबायानो नारजि
ओ ओ जेरै दा बिथाङा होनदों फाथोनि समाव' जों फाथोखौथ' सिगाङाव खानानै लाग्रोनांगौ जायो गोथांनि टाइमाव । ओ खानानै फोरानग्रोनांगौ फोराननानैसो बे नारजि जा गोन ना होमबाना बेखौ जोङो हरसेनि थाखाय सोमनानै दोनो आरो खायसेयाथ' खायसेयाथ' सोमा दसे दुइ घनटा एक घनटा इदियाव सो सोमो ओमफाय जोंनिया दा न'आव संनाया ओदिनो हरसे सिगां सान से सिगां सोमनानै दोनो आरो ओमफ्राय बेनि फ्राय अखानायै जेथिया दिन संगोन बे दिनखालि ओ कुकाराव रुना रुगारनानै लायो । दे ओमफ्राय बिनिफ्राय सागंजों सारानानै ला ग्रोबाय
औ
ओमफाय जुदि बेदरफोर होयोबा बेदर फोरखौ एव नानै लाग्रोबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नारजिखौ हरबाय आरो खारै होनानै खारैखौथ' बे कुकाराव होनायावनो हो होखायो आरो खायसे ओमफ्राय खिन्थु संनाय टाइमावबो खायसे होयो आरो
औ
नोंथांनि संनायालाय माबायदि आं जोंनि संनायावथ' बेबायदिमोन नोंथांनि साइडनि संनाया माबायदि
जोंनि ओनसोलनि संनायाबो बेबायदिनो खायफा खायफाया बे नोंथाङा जेरै खोनथादों नारजिगोरानखौ सोमनानै दोनो खायफाया सोमा माने बांसिनानो सोमो जोंनि ओनसोलावहाय मानो होनना बुङोब्ला सोमनानै लायो ओमफाय बे बिलाइ गोराना गुरैसिन जायो नालाय खारैया होबा थबनो रूयनानै थाबनो खम समावनो जायो आरो जुदि जोङो सोमहाबनानै जुदि हरसे सोमहाबनानै दोनाबाथाय ओ संनायावहाय बारा थाबनो मोननो नागिरा आरो गोबाव सम जोङो रूनानै थानांगौ जायो आरो खायसे बायदिया बांसिन बेदरखौ बेदरजों जानाय मोनो आलु जायो बिदिनो आ खायसे बायदिया बेदर जों जाग्रा मानसिफोरा खायसेया खायफाया खालामो मा बेदरफोरखौ सारायाव रूनानै एवफ्रामनानै लाग्रोयो जिखिनि जोङो सारायाव बेदर एवफ्रामनानै लाबाय बे एवफ्रानायखौ खांनानै बे जिखिनि थाव आग्लायनाय बेयाव बे नारजि गोरानखौ होनानै होयो आरो बिनि उनावहाय उनाव खोबहाब खोबहाब होबाय खारैखौ होनाय जायो खारैखौ होनानै उनाव जेब्ला बे फाथो माबाया नारजि गोराना जेब्ला ओ रूयगोन अब्ला जों मा खालामो खायसे बायदिया सागन होनना बुङो जायखौ जों फाक्रासबो बुङो बेजों नाग्लिनाय जायो खायफाया गारबाजोंनो ना
औ
गारबाजों नाग्लिनानै जेब्ला बियो गुरै जानानै रूयलाङो अब्ला जिखिनि जों बुस्थु खायफाया ना बा खायसे खायफाया बेदर बे जिखिनि होनो गोनां बेखौ होनानै होयो होनानै जेब्ला एसे गोदौ होनानै जेब्ला बेदरनि रस बा नानि रसा
औ
जेब्ला मोननोसै अब्ला संख्रिखौ साखिनानै फोमोननानै होनाय जायो बेखिनियानो आरो
औ दे होमबालाय नोंथां
औ
नोंथांजों रायलायनानै जो औ औ समाबो जाबाय दे नोंथां होमबालाय नोंथांजों रायलायनानै बुहुद मिनथियैखौ मिनथिबाय औ औ दे होमबा नों थां गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम औ